मा खालामदों
हेलौ
अ मा खालामदों उम उम मा खालामदों नोङो
हानजिरा दं नोंथां नोंथाङालाय
अ आंबोथ बेबायदिनो गरमथार नालाय बिफां सिङाव जिरायनानै दङ
आ
होमबा दिनै ओरैनो फिथाइ सामथायाइनि बागै एसे सावरायनोसै नामा दिनै उम होमबा नोंथांमोननि जायगाखैजाय ओरैनो मा मा फिथाइ मोनगासिनो दं दा
द
उम उम उम
ओमफ्रायो